हेल।
हेल‌ औ खोनादों।
खोनादों।
औ खोनादों खोनादों। मा खालामदों। हेल।
हेल।
औ हेल खोनादों ना। औ हेल। खोनायाखै फिसा फिसा खोनादों।
हा।
हेल'।
खोनादोंना खोनायाखै? हेल'। आं आं आं नोंनिखौ खोनादों दे मोजाङै खोनाजोबाखै ओमफफ्राय।
माबा नांथा नंथा खोनादों।
औ आंबो नांथा नुंथा खोनादों नोंनिखौ। मोजां खोनायाखै आं। ए।
हेल'।
खोनादोंना खोनायाखै मा हेलौ हेलौल होनबाय थादों खोनायाखै नामा मोजाङै?
खो ओहो मोजां खोनाफैयाखै दासो एसे खोनादों।
अ खोनाबाय दे मोजाङैनो।
दे राय्लायदो।
औ ओमफ्राय?
ओमफाय माने दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो?
मोजांआनो दंङ दा सान्दि। खबरालाय माबोरै नोंना?
आंनाबो मोजाङानो। एनिफाय दैज्लांनि जेबो
दैज्लांनि एसे जागायहांबायानो आरो बोथोरा गायनाय फुनाय बोथोर जाबाय नालाय।
मरफोरा
एसे खोथियाफोरा खोथियाफोर फोखो खोथियाफोर फोखां जोब्बाय मानसिफोरा माने गायनाय फुनायनि बोथोर फैबाय नालाय। दुब्लिफोरा एसे मोनहांबाय आरो
उम
दा जाहांबायानो एसे सोरनियाबा सोरनियाबा जौहां बायानो इदिनो दस दिनसोनि उनावहाय गायनायनि बो थोरा जासिगोनानो बारा गोबाव फोबाय फोबाय औ रज'जोब्बायानो।
ए
जोनसो पन्द्र दिनसोनि गेजेरावहाय गाइ नै जासिगोनानो खोमा मानसिफोराहाय
आरो ने
फुजासिगोन जों बा दस दिन फन्द्र' दिननि उनाव आरो फुजानाया बेबादि
नोङो हालौवनो रोंना रोङा
हालौनो रोंगौ रोंनायालाय मानो रोङा जानो हालौनोलाय
ओक माबायदि हालौवो नोंथाङा खिथानो हागोनना इसे?
अ हालेवनायात' दायो फ्राय ट्रेक्ट'रसो बाहायसै गोदोनि बादि मोसौजों नांगालजों जुंगालजों हालौनायानो जालिया दानिया बिदिनो आरो ओ फास्थावहायथ' खोथिया थुलि फोबाय दा जेनबा खोथिया थिलि फोनो थाखायबोथ' फिनब्रै फ्राय फिनबा गाहाम हालौनाय जायो दाना माने फास्टआव खारायग्रोबाय थारायनानै सामोर होब बाय सामार होनानै फल' मानो
बोरै रै हेल'
फास्टाव खारायो खारायनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय मोसौजों हालौबा आरो खोनायाखै नामा हेलौ खोनायाखै हेलौ नोंनिखौ खोनायासै माथो जेबोखौनो।
ए दा खोनाफिनलायबाय नै नेदानो नाङाखै नामाथाय? मानो इदि जादोंथाय?
मोजां खोनायालै नोंनिखौ माबा थाबथाबाय थादों।
दे ओमफाय दा जाबाय दा।
जाबाय खोनादों खोनानायालाय दायो।
दे खिथादो खिथाफिनदो।
ए फास्टआव खारायग्रोयो होनदां। खारायनानै लाग्रोबाय, ओमफ्राय बेनि उनावहाय खाराय खांनानै सामोर होयो आरो बिदिनो सानफ्रामबोथ' बेबायदि खालामा, बिदिनो दोनहाब दोनहाब हालौवो सानफा गाहाम साननै दाम दोननानै हालौवो आरो, खायसे।
औ औ।
खारायखांनानै सामोर होबाय, सामोर होनानै बर' होबाय बर' होनानै फोमोननाय जायो आरो। आरो खोथिया फोनो थाखायथ' हाया समान नांगौ। जायो नालाय। खोथिया फोन थाखाय मैबो होनांगौ जायो आरो। मै होनानै जेब्लानाखि हाया समान जायो अब्लासो माने हाब्रु जानानै आरो दै नांगोन नालाय? उम समान जायोब्लाथाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। दाथ' बिदि गैला ट्रेक्टरजोंनो मानसिफोराहाय हालोव सै मोसौखौथ' बाहायलाना?
दानि दिनाव बिगियाननि मुगा जाबाय नालाय औ, बांसिन बेबाय बिदिनो मेसिनखौनो बाहायनोसै जेरावबो खामानियावनो नङा होमबा?
मोसौजोंबा नोङो दब्लायसे खोथिया थिलिखौनो नोङो सानथाम, सानब्रै, बिदिनो सानबा गाहाम हालेवबाय थानो गोनां जायोना? ट्रेक्टरजोंबा आरो फिनसे एवनानै दोनबाय बिदिनो साननैसो दोनबाय आरो एवबाय, आरो गोसोबाथ' खनसेनो दोखो दोखो एवग्लिबाय थानानै सानसेयावनो फोमोननो हा नाय जायो ट्रेक्टरजोंबा। उम थाब थाब जोबनाय जायो टाइमा लस जाला दसे समनि गे जेरावनो मावनो हा सिगोन आरो बै आग्लायनायखिनि टाइमाव द सेयैनो माबा माबि खामानि गुबुन खामानिफोर मावनो हाबाय आरो बेबायदि।
थिं दायो मानसिफ्रानो गायो ना मेसिनजों गायो?
ओइ मि सिन गैथ'वा दा मेचिना सफैथ'वाखै। खाथि खाला बहाबा बहाबा सफैदों औ मानसियानो गायो खाथि खाला बहाबा बहाबा सफैदों जे ओम ओ दा जोंनि ओरै गामि एरियावथ' सफैथ'वाखै माने गामिथाराव आरो जोंनि गामिजो
औ
गैथ'वा नो
जोंनिथिंबो इदिनो मानसिफ्रानो गायो। गायनायालाय
दा आरो गायनो मा गायग्रा मानसिबो मोननो थांला दा बिराद खस्थ' जायो।
उम बिदिनो बदल गायलायो आरो
उम बदल गायोबालाय मोज जांआनो माने फाला बदल नालाय बेनाव गायख
हाजिरा गायोबाबो माने हे बदल बदल थांनानै गायलायो आरो
उम होम होम मोजाङानो नङाबा आरो मानसि मोनलायनो नागिराना उम होम होम थिगानो दङ।
बिनिफ्राय नोंसिनिथिं माम औ जोंथिंबो इदिनो
उम
जागायहांबाय
अ अ अ माबा होनदोमोन
ओ नोंसिनिथिं मा मा आबाद मावो होननानैसो सों
आबादाथ' बे मा होनो दा माइ गायनाय बोथोर नालाय माइ जाबाय माइखाय थांनायनि उनाव जेब्लानाखि माया मोनो बे माइ गायनाय दुब्लियाव आरो माइ गायग्रा दुब्लियाव माइ गायग्रा दुब्लियाव माइ मोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो दालिफोर फोयो खायसेया सोरबाया बेसर फोयो सोरबाया सबाइ फोयो आरो सोरबाया जुखामफोर बेबायदिनो गोरान आबाद मावो आरो ओमफाय बिदिनो बारि बागानफ्र थाबाय बो थोरनि दा जेनेबा दैज्लां बोथोरनि जोगोनारफोर ओरै सबाय बिमा लेस्रा भिन्दिफोर बेबायदिनो बोथोरनि बोथोर लानानै बोथोर मावो आरो जाखिनि बोथोराव मावजानाय बोथोर
दैज्लांनि मैगं मेसेङाव मेसेंनि मैगं गायबाय आरो ने उम्म
दा बोथोरा आरो फाया नै साननै सानथाम न' बाद थायो हाबाय थादों माने बोथोराबो
औ जोंथिंबो बो थोरा इदिनो दहाय सानावहाय नै जि माबा अखा हासोगोन बायदि फैलायबाय गरम जाना होलायबाय फुंङाव दसेल' हानायानो।
उम दाथ' नै जोंनियाव हादोंङानो अखा
ए दाबो एसे दोमैलुलु जाना दं आरो होमबाबो बिराद गरमथार
अह ह दा जोंनाव हागासिनो दङो। बेसे गोबाव हागोनथाय माने दसे बिदिनो द्राम द्राम द्राम द्राम हानानै दा आरो एसे बन्द' जाथ'बाय।
उम्म दसेनो जोमैफोरखौ बार फैना बुखार लांलाबायथारो
ओ दा बादिनिया आरो बोथोरा बारा थिग नंलालै अखाफोराबो माने जायगायावनो हायो जायगायावनो हाया माने बुंनोनो हाला आरो। माने मानसिजों लोगोसे
औ।
बोथोरफ्राबो सोलायफाबाय।
मा ओंख्रि जानायमोन नोंस्रालाय?
ओंख्रियाथ' आलु सि ओंख्रिया आलु सिब्रु खोमालै
ए। औ खोनादों।
आलुजों सिब्रुमोन नोंस्रालाय माथो ओंख्रिमोन?
जोंहाबो बिदिनो हस्टेलावसो थायो नालाय ओ दालि ओंख्रि बेनिफ्राय भिन्दि आलु भाजिमोन।
अ। थिगानो दङ। हस्टेलाव थानाय माने मा खालामो नोंलाय?
आङो बिदिनो स्कुलावहाय हाबना दंथ'यो आरो
अ दे मोजां दे
औ
दाथ' नै बोथोर फैबायना गरम बन्द' न'आव थांनानैथ' माइ गायहैनांसिगोन
औ माइ गायहैनांसिगोनथ' आरो
आरो नोंस्रा बेसेथो बुरजा गायो फालाय माइखौलाय
जोंहा बेबायदिनो आट नय बिगासो जागोन खोमादां माइ गायनाया
ओम
औ नोंसालाय बेसे बुरजाथो गायो
गैया जोंहा खमथार जोंहा आरो बिगाथाम बिगाब्रैल'सो जागोन खोमा देग्लाय माइ गायनाया ओ गायग्रा मानसियाबो मोननो थाङा खस्थ'
ओ
उम